हेलौ
खुलुमबाय नोंथाङा खोनादों ना?
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
ओ गिबियावनो सानजौफु समनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो बावहरफिननाय थाबाय
ओं गोजोननाय थाबाय। दा जों ओ रायज्लायनि जोंनि बर' फोरनि ओ जानाय ओ जामुं जेरै अनला ओंख्रि
औ
अनला ओंख्रिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ अनला ओंख्रि होनोब्ला ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोबोर मुंदांखा मैगं
उम
अनला खारै अनला ओंख्रि होनोबो्ला बेखौ गोबां गोबां बिबांनि गोबां सुबुंफोराबो बायदि बायदि हादोरनि बा जोंनि हादोरनि जोंनि ओनसोलनि गोबां बाख्नायनायखौ नुनो मोनो।
औ
थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ बायदिसिना मुवा फोरजों जानो हायो। बेनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन अनलाजों माने साबजानाय मुवायानो जादों दाउ दाउ बेदर अनलाजों दाउ जों होननाय मोनसे बाथ्रा भाव दङ' जि जोंनिया औ थिग बेफोरबायदिनो अनलाखौ संनानै जानाय जायो।
नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै आंनाव माबाफोर सोंथि सोंनो गोसो दं नामा?
औ अनला ओंख्रिखौ दा गिबियावनो माबायदि बानायनाय जायो बेखौ एसे सोंनो सानो आं
ओ अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ जानाय ओ गुबै जानाय खायद'। ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ गिबियावनो जोंनि जे माइरं बेखौ जोङो सोमना नै दोननानै ओ रुयोब्ला जों बेखौ देनानै लानाय जायो। देनानै जे बिनि गुन्दै बेखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो। बे अन गुन्दैखौ जों गिबियाव ओ लाग्रोगोन बेजों लोगोसे जोङो अनलाखौ संनो थाखाय जोंनो नांगोन खारै आरो बेनि थावनायफोरखौ जोङो बांहोनो थाखाय बेवहाय जोङो औवा मेवाइ बा सेफालि मैगं ओ। ना बेदर। अमा बेदर। दाउ बेदर बैफोरखौ होनानै जोङो बेनि थावनायखौ बांहोनो हायो थिग। बेबायदिनो जोङो बेफोर। जायखि जाया मुवाफोरखौ जोङो लानानै। जोङो गिबियाव ओ। सारायखौ सारायाव दै गुदुं। ओ फुदुंनानै जोङो अननि अननि गुन्दैखौ जों होनाय जायो आरो। जेब्ला बेयो गोदौगोन अब्ला बेवहाय जोङो जोङो जायखि जाया जोंनि थावनायखौ बारायनो थाखाय। जेरैबायदि। दाउ बेदर बेखौ जोङो। एवफ्रामनानै लानानै जोङो बेवहाय होगोन। आरो बेवहाय जोङो जोंनि न'आवनो थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय खारै बेखौ जोङो। बेखौ जोङो मोजाङै फोमोननानै बेफोरबायदिनो जोङो अनलाखौ दिहुननाय जायो।
औ अनलाखौ गिबियावनो माबायदि दिहुननाय जायो दिहुननाय जायो होननानै बुङोब्ला। थ' जों मिथिखायो जोंनि। न'आवनो ओ दिंखि बा उवाल। दङ बेयावनो। देनानै। संनानै जानाय- खौ नुनो मोनो। आरो आथिखालाव। गोबां बिबांनि मेसिनबो ओंखारदों थिग बेफोरावबो जेरै समनि आंखाल जायोब्ला बे मि सिननि जोहैबो देनानै संनानै जानो हायो।
औ। थारैनो!
अनला ओंख्रियाव बाह हायनाय खारैखौ बहानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो जि जोंनि न'आवनो थालिर बिफां जों गायनानै लायो। बे थालिर बिफांनि फ्रायनो बेखौ जिरनानै थारै बेखौ जिरनानै फोराननानै खारै बानायनाय जायो थिग बिए बे खारैखौनो अनला ओंख्रियाव होनानै संनाय जायो। आरो जोबोरैनो गोथ थाव जायो। बयनिख्रुइबो साफ सिन हामसिन जोंनि मैगं बियो।
औ। दा अनला ओंख्रि होननानै बुङो ब्ला अनला ओंख्रिखौ बर'फोरनि न'खर न'खर उम मोनसे जानाय खायद' महरै जानायजों लोगोसे आरो गुबुन खामानिफोराव बाहायो होननाय
औ औ। औ मिन्थियो दा जेरै अनला ओंख्रिखौ जोंनि न'आव जानायनि अनगायै बो बायदि बायदि ओ हाबा हुखा बा? बायदि ओ हाल जां ख्रानि बा ओ बेफोरबायदि बा जों माबा मोनसे औ मिथिं दावथिं मेल मिथिंफोराव बो ज'यैनो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। थिग बेयावनो बेनि गेजेरावबो गेजे नो मोनसे बर'नि हाथासुनि हाबायावबो अनलाजों दाउजों बेखौ संनाय जायो।
औ।
औ बेनि गेजेरावनो जोंनि बा बायदिसिना फोरबो बा मागो, बैसागु। बेफोराव रंजा बाजा मागिनानै ओ जोङो जायखिजाया जिखिनि माने रां बा माइरं मोननो हायो अन्थोब मोननो हायो थिग बेफोरजों जोङो जनो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गथ' गथाय लोगो नांनानै बेयाव अनला आरो दाउ बे ओंख्रिखौ संनानै रुजु रुमु जालायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दङना गैया बेफोरबायदि फोरबोफोराव अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ दासान्दि नुनो मोन ना मोना नोंथांमोननिसिम
खोनानो मोननाय जायाखै नोंथांनि
ए ए ए
हेलौ
उम